नोंथां औ खुलुमबाय नोंथां
नोंथांनिसिम सानजौफुनि गाहाम हामनायखौ जासिहरबाय नोंथां
अ नोंथांनिसिमबो थाबाय हामलायनाय नोंथां जोंनि टपिकआ जादोंमोन
फालांगि औ फालांगि नोंथां माने फायखारिखौनो होननांसिगोन जेन'बा
औ औ औ
होमबा नोंथाङा फालांगिनि सोमोन्दै एसेसो बेखेवना होनो हाग्रोन नामा नोंथां?
औ फालांगि होनोब्लाथ' फालांगिया बायदि रोखोमनि थायो फालांगिफोर बायदि रोखोमै जों रान जायो ओ सोरबा खुसुरा फालांगिबो खालामनाय सोरबा हलसेल फालांगिबो खालामनो हायो
नंगौ नंगौ
हेल' नोंथां
औ औ खोनादों नोंथां बुं
बेबायदिनो फालांगिखौ जोङो औ फालांगिया जोङो हारसिङैबो खालामनो हागोन बा फालांगिखौ जोङो फार्म फार्म महरैबो खालामनो हागोन आरो जोंहा स्टक खालामनानैबो हागोन सोरबा
औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां खोनागासिनो नोंथां फालांगि होनना बुंबाथ' जोंहा माने गोबां रोखोमनि मोनो ना नोंथां नङा होमबा थिग बेबायदिनो फालांगि जेरै जोंनि गामि ओनसोलाव फालांगि खालामनाय नुनो मोनो जेनेबा सोहोर ओनसोलाव फालांगि खालामनाय नु मोनो होमबा आं गामिनि फालांगिनि सोमोन्दै एसे बुंना होनायसै ना नोंथां
जेरै जोंहा गामि ओनसोलावहाय फालांगि होननानै बुङोब्ला जेरै माबा मोनसेखौहाय ज' जानानै फालांगि खालामनाय बा हारसिं फालांगि खालामनाय गोबां रोखोमनि फालांगि जेरै जोंहा दा नुनो मोनो। दिनै बोरमाखौबो फालांगि खालामनाय गयनि फालांगि खालामनाय बा आबादनि फालांगि खालामनाय गोबां नुनो मोनो। होनबा आं बिदिनो जोंहा गयनि जेरै जोंना गामि ओनसोलावथ' गोबां रोखोमनि बिबांनि गय मोनोना नोंथां।
ओंखायनो आं बिनि सोमोन्दै गय फालांगिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो होनायसै जोंहा गामि ओनसोलाव हाय गोबां रोखोमनि गय गायनाय जायो जेरै जोंना गयाबो गामिनि गोबांसिन जायो नालाय नोंथां जेरै जोंनि गामि ओनसोलाव गय गायनानैहाय गोबां मानसियानो फालांगि खालामनानै जागासिनो दं।
जोंहा जोंनि ओनसोलाव गयखौहाय गायनानै रांखावरि बुहुद मदद मोनो। थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे फालांगि फालांगियारिफोर दं फालांगि खालामनानै जाग्राफोर जेरै गामि ओनसोलाव गायनाय गय गोबां माने पास बिगा दस बिगा मेक्सिमाम बेफोरबायदि थायो आरो बेफोरखौनो जोंहा फालां फालांगि खालामग्राफोरा बायस'नानैहाय गोजान जायगायाव लांनानै फानहैयो आरो बा सोरबा बायदियाहाय बायस'नानै माने बाजारफोराव फानहैयो। होनबा जोंहा बेखौनो बुंनांसिगोन माने रांखावरियावहाय फालांगि खालामनायावहाय बुहुद मुलाम्फा दं आरो जेरै जोंहा हमनानै लादो माने फालांगि होननानै बुङोब्ला जोंहा मालाबा लसबो जानो हागौ मालाबा लाबबो जानो हागौ माने फ्राय माने आइडिया गोनां मानसिफोरा लाबानो थागोन खिन्थु जाय मानसि बारा आइडिया गैया बिसोरां बारा लाब थानाय नङा आरो नोंथां जेरै गय फोरखौहाय जोंहा गामि ओनसोलाव नागिरनानै बायस'नानैहाय जोंहा खाहोनानै बा जोंहा गुदामाव लाङो जोंहा गयखौहाय गोबां रोखोमाव बाहायो जेरै सफारि जानाय आरो बेनि अनगायैबो जोंहा माने बेनि बिगुरखौ जोंहा रङाव बाहायो आरो बेनि अनगायैबो जोंहा गोबां फाव बाहायो आरो होनबा गय गय फालांगियावहाय जोंहा मा माखासे गामियारि सुबुंफोरखौबो बुहुत हेफाजाब खालामो जेरै गयखौहाय मोनसे जायगायावहाय जेन'बा बायस'नानै लायनायावहाय खानानानै लाबो बोनो गोनां जायो नालाय खानानै लाबोनायाव जोंहा गामि ओनसोलनि निखावरि सुबुंफोरखौहाय जोङो हाजिरा बा खामानि होनाय जायो जेरै खननाय बा हाननायफोराव आरोखि सुबुं माहारिफोरखौहाय गामिनि सुबुं माहारिफोरखौ बिदिनो बिसोरो बेयावहाय गय खननानै बा गय हाननानै थाइसे थाइनै माने खामायनो हायो आरो नोंथां जेरै हमनानै ला सानसेयाव पास्स' थाखा हाजिरा मोनबोथ' माने सानफ्रामबो हाबनो मोनोबा जेन'बा मास मोनैसो हानोना गोबां फैसा जायो नङा होमबा नोंथां
लांदां
थिग बेबायदिनो
नंगौ
फालांगियारिफोरा आरो गय फालांगियारिफोरा बे जायगानिफ्राय एसे खम बिबाङावहाय माने बायनानै लांनानै आरो खम बेसेन राङाव बायनानै लांनानै गावसोर एसे बांसिन गारि भारा दाजाबदेरनानै बा माबा मोनसे दाजाबदेरनानै बांसिनै फानहैनाय जायो आरो बिसोरो हरैहाय गुदामावहाय आरो नोंथां। बिदिनो बिसोरो रांखावरिखौ बांसिन मोनहैनानै बिसोरो मदद मोनो न'खरनि फरायनाय फिसालाफोर फरायनाय बा फंबायफोर फरायनो हायो बा फिसाजो फरायनायावहाय माने हेफाजाब खालामो आरो नोंथां थाइसे थाइनै रां रांजोंहाय नोंथां थिग बेबायदिनो फालांगि खालामनानैहाय सोरबा बायदिया गारि मथरबो लानायखौ जों दा नुनो मोनो गोबां माने माहाजोन जालाङो आरो नोंथां फालांगि होनना बुङोबा बिदिनो गोबां रोखोमनि फालांगि दङ जेरै होमबा नोंथाङाबो फालांगिनि नोंनि गामि ओनसोलावहाय फालांगि सोलिनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनायसाय नोंथां
फालांगि होनोब्ला सासेयानो जा सोरबा जमायानो जा सानै साथाम
औ
बायदिसिना लोगो लेवाफोरजों बा हारसिङैनो जा फैसा बाहायनानै जिथु मुवा बेसाद बायनानै जिथु फानलाय फानलाय आरो लाबोलाय खालामनानै जोंखौ हाथाय बाजाराव बा बायदि सक बाजाराव फाननायखौनो जों फालांगि होनना बुंनांगोन बायदिसिना सम्पदफोरखौ बायनानै फाननाय लाबोलाय खालामनायखौनो जायखिजाया मुवाफोरखौ फैसानि राहाजों सोलाय सोल' खालामनायखौनो जों फालांगि होनना बुंनांसिगोन नङा होमबा जोंनि फालांगि खालामनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जे माबा मोनसे मुलामफानि थाखाय मायबा मोनसे रां एसे खामायनायनि थाखाय जों खालामनायखौनो जों फालांगि होननानै बुंनाय जागोन फालांगियाथ' जोंनि बे ओनसोलाव बायदिसिना फालांगिरि थायो मोसौ फालांगि बोरमा फालांगि दाउ अमा बेबायदि मैगं थाइगंनि बेफोरबायदि फालांगिखौ गोबां जोंनि बेवहाय मुखुब जानानै थानाय नुनो मोनो आरो जोंनि बे जायगायाव बे औ बेयो बा जोंनि बेयाव खुसेर गायनाय दं खुसेरनि फालांगिबो खालामफैयो दाउ फालांगि खालाम फैयो बायदिसिना खालामफैबाय थायो आरो बेखौ नुनो मोनो आरो बे फालांगि खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय जायखिजाया मोनसे मुलाम्फा मोननांगौ आरो इसेयानो जा बा बुरजायानो जा बे जाहाथे गावनि जिउखौ खांलांनो हानायनि बाय हानायनि थाखाय मुलाम्फा दिहुननो थाखाय बेबायदि फालांगि खालामो आरो गावनि जिउखौ रैखा होनो थाखाय बा जायखिजाया माबा मोनसे लाइफनि जिउनि थाखाय सुबिदा खालामनो थाखाय खालामो आरो बेखिनिखौ आङो मिथिगौ आरो मिथिबाय आरो
नंगौ थारैनो नंगौ
औ नोंथाङा एसे आरो दंबोयोना एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा फालांगिनि सायाव एसे टु लाइन्स
मा होन्दों नोंथां खोनादों औ जागोन जागोन हागोन हागोन हागोन हागोन जोंहा फालांगि होननानै बुङोब्ला जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि फालांगिखौ नुनो मोनो नोंथां
लान्दां
जेरै जोंहा जोंनि गामि ओनसोलाव माने कवारि जायखौ अन्थाइ होनो जायखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायोना निबो फालांगि आं गामियावहाय नुदों माने गामि ओनसोलाव माने गामियाहाय हाय बेखौ माने एरिया बाउणडारिखौहाय खब्जा खालामनानै लायो बा गावसोरनि खालामनानै लायो आरो मोनसे नामजारि खालामनानै एग्रिमेन्ट खालामनानैहाय बेखौनो गामिनिफ्रायहाय ट्रेक्टर फोरजोंहाय लांफैयो बा दाम्फारफोरजों लांफैयो बा जेसीपि फोरजों हखांनानै लांफैयो माने बेनिफ्राय फालांगि फालांगि खालामग्राफोरा बायस'नानै लांनानै बेलेगाव फानहैयो बा मा मोनसे फाननानैहाय रां खामायनायखौबो नुनो मोनो आरो। आरो बेनि अनगायैबो जोंहा ओरै जोंनि ओनसोलाव अबेबा साइड जोंहा बलार गिदिर गिदिर मोनोना नोंथां बे बल्दार गिदिर गिदिरखौहाय माने फाय-फायखारिफोरा बायस' हनानै लांनानैहाय फालांगि खालामो माने गुबुन सोहोरावहाय लांना नै बे अन्थाइखौ अन्थाइ गिदिर गिदिरखौ हाखावो नोंथां
अ
हाखावनानैहाय माने बेनिफ्राय दाम बेसेन खमाव लांनानै माने मडिफाइद माने आलदा रो खोमनि अन्थाइ बानायनानै रं फुननानै बा माबा मोनसे फुननानैहाय माने बेखौहाय जोंनि ओनसोलाव फाथथाय हरफिन बिसोर बानायनानै मडिफाइभ बानायनानै जोंनि ओनसोलाव हरफननानै दाम गोसोआव फानहरफि फिनो आरो नोंथां बिदिनो बिसोरो माने गोबां रोखोमनि फैसा खामायो नोंथां आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां रोखोमनि फालां गि दं मैगं थाइगंनि फालांगि जोंनि गामि ओनसोलाव जेन'बा सोरबा सासे बे आबादारिया मैगं मावनानैहाय फानहरो बेबो फालांगि आरो सोरबा सासे बायसावनानै फायखारिया एसे खम राङाव बायस'नानैहाय बेलेगाव फानहैफिनो नोंथां। माने रांखावरि एसे थाइसे थाइनै लाब जानायजोंहाय बेबो न'खरफोरखौहाय नायनो हायो माने रांखावरि मदद मोनो आरो नोंथां गोबां बिबांनि बिदिनो गोबां रोख नि फायखारिफोर बा फालांगि खालामग्रा दं गोबां रोखोमनि नोंथां। जेरै जोंहा जोंनि गामि ओनस ओनसोलावहाय साननानै नायोब्ला बोरमानि फालांगिखौबो जों नुनो मोनो। फार्म खालामनानैहाय फानहरनाय बा गोबां रोखोमनि आरो फिस जों ना फसिनाय ना फिसिनायाबो जोंहा गोबां फालांगि दङ' बिदिनो गोबां रोखोमनि फालांगि दं आरो नोंथां। होमबा नोंथाङा नोंनि गामि ओनसोलाव नाफोर फिसिनायनि फालांगिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गामिनि औ
नोंनि गामियावहाय थानाय।
औ जोंनि गामियाव बिदिनो ओ मोसौ फालांगि नुनो मोनो बायदि ओ हारिनि सुबुंफोरा मोसौ फालांगि खालामफैयो आरो बै बोरमानि आरो लोगोसे जोंनि बे गामियाव गुसेर आबाद माव नालाय गुसेर आबाद निबो फालांगिफोरखो जों नुनो मोनो आरो बायदि-बायदि हारिनि सुबुंफोरा बे गुसेरफोरखौ लानो फैबाय थायो गारिजों जा इरिक्साजों जा बायदिसिना बेसेनाव लांफैयो आरो गावबा गाव जि नांगौ जायो बे गुसोरखौ बायदिसिना जुस खालामनानैबो फाननोयो बा फुजा फाथालफोरावबो लांनानै बिसोरो ओ हास' हास' नांगौ बायदि जखानि हास'नानै बिसोरखौ हाथाय बाजाराव लांनानै फानहैनाय नुनो मोनो आरो।
नोंगौ नोंगौ नोंगौ थारैनो
आरो लोगोस जेनो दङ' जोंहा बेयाव गोबां आबाद मावनाय जायो जेरै थालिरनि आबाद मावनाय जायो बे थालिरफोरखौबो फालांगिफोरा फैनानै ओ बायदिसिना जायखिजाया मोनसे ओ ब्रङाव बायना लांनानै बेखौ फोमोननानै बायदिसिना बेसेनाव दा बिसोरखौ फानहनाय नुनो मोननाय जायो आरो
थारैनो थारैनो थारैनो फालांगि होननानै बुङोबा बेखौनो मिथिोना नोंथां जेरै सोरबा सासेया सोरबा सानै बायस'नो एबा सोरबा सासेया फालांगि खालामनो थाखाय फानहरनाय बे मिथिया आरो नोंथां थिग जोंनि गामि ओनसोलाव गुनगुन गामि ओनसोलाव गोबां रोखोम फालांगि थायोना नोंथां जेरै हमनानै ला जोङो आफेलनि फालांगि होननानै बुङबाबो जोङो हरै अरुणाचल काश्मिरफोरनिफ्राय लाबोनानै जोंहा जोंनि गामियावहाय फानस' फैयो बा जोंनि सोहोर एरियाफ्राव फैनानै फानफैयो आरो नोंथां बेखौनो फालांगि होनना मिथिया आरो नोंथां होमबा नोंथां जोंना रायलायनांगौटाइमाबो एसेखिनियावनो जोब्बाय नोंथां
अ औ नोनथां
होनबा गोजोननाय थाबाय नोंथां बेखिनि टाइमखौहाय आंजों औ खमायनायनि थाखाय गोजोनथों गोजोन्थों